आया थालानो गैया आङो
औ
आं खुरा राय
नो आरो
खोनाबाय
मा
औ दा थिहर जादों।
होनलाय माथो
जागोनदां एबार एबार खनसेयाव मिन्थिया हारसिं नो जाबाय आंना। ‌ हारसिं जाबाय र
मारै
मा होनदों नों?
नों बिबाय?
ए मोनबाय आजुगाज्रि हरबाय।
होननांगौ।
सुन्दरिनाव गैला नायाव हरफिनदोंमोन आं सुन्दरिनो गय मोनसेया गैला नों रा ओमफ्राय जाय फिसा मोननैखौबो बिहरनायदों आं
आ थमाबावखौ सोलिगोनांगोनसिम नोंना मा
मिनस्रां फोरोंबावनोसै आं दा
मा
फोरों नोंना फन नङा आदा नोंना फननि नङादा
केम्फिसो फिमकिसेरा
मा मा नांगौ
दारल' नांगौ
सिबो नाङा आदार भाय बि फैसा आरो
आंना एखावनानो केवाइसिसो
एखननो हा बारा बे फैसाया नोंनि बे बाय दोनथ'ग्रा माबाग्रा
थाखा फै
गाबोन फै गाबोन बानायना हागोन आं
खुलिनानै होदे
खोनाबाय
औ
गाबोन खुलिनानै हो होनदां
अ
उम
दासो खोनागासिनो आरो
अ खोनाबाय एबार
दहाय
नोंनिखौ माबैसे खोनादोंं ल' ल लाला ल'ल' लालानो। उम
मोनाबाथाय नेट नाङा फाइभजि बाहायजाया फरजिबो नाङा फाइभजिबो नाङा।
ए आंहा इमबियानो गैबावला होनबाबो रायलायजायो
औ हरना नाय
हरजायो मा हरजाया दोनगोन दा
औ दानजाखायोरा बिसे जाबाथाय सेबेन्टिन जाबाथाय
जाखाबाय
मेगन मानदोंलै औ
जाबायरा बिना बेसिबां दं
अवान नायेनटिओइट नुदां
हो
हा
ल ल लालासो खोनाजोबबाय आं बिसिबां
हे
ए ए आंहा बेखौनो बिदिसो नुदों
ए
नोंना‌ बिसिबाङाव मोनलाय
जामारो आरो ओमफायो
खोनाया
बेजामारो आरो ओमफाय
माया
बेखौ बेसेबां दिनजों माबाजागोन होनदों
फेमफेया
ओमहो
नों दहाय नुनाय फैसाया
औ बेनो रा बेनो बारायो दालाय खनसे थुगासेयाव माबा नङा दस थाखा नङा
बे थाइनायालाय मारैथो जाखो
सोरना थाइनै दंदेरो।
बे थाइनैआलाय बोरैथो जाखो नोंनाव थाइनै फैनाया?
ए बे थायनैया बेनो माबा बानायनायनि रा बिदि बानायनायनि थाइनै मोनो।
ए बे माबा एकाउन्ट नाम्बार बायदि होनायनि। मा मा जाखो एखौ नाम्बार होनायनिनो मा जाखो?
माने जोंना माबाजों इउ प आइ आइडि खौल' होबाय नालाय
ओमफ्राय बैखौ खयदिनजों माबानायनि होआ मोन दहाय बर'आव नायनायाव।
सेभेन टु फरटिन होदों।
ए
कबिथाया खालाम
हा?
कबिटा खालामदे नो
माखौ
आं फन रायजलायनोसो दे होनहरदोंमोन।
ए
नङा नङा आं हरफिन नायो जायोना जाया नायोनो आं
ल' ला ला खोना जोबबाय हाय
खोनाबाय बे सात मिनिट जानानै दाना आं हरफिन नायगोन होनदां नोंनाव जायो ना जाया? खोनाबाय?
दे
हा?
खोनाबाय जायाबा मोनखायो होनदां।
बे हाबमेनि जाबा आं हरफि हरफिननायगोन होनदां सार मिनिट जाबाय आं दानानै हरफिननायनो दे।
औ।
उम र'।